ओ खोनादों ना आवाजखौ ओ खोनादों
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा मानो मानोबा कल खालामनायमोन नोंथां
अ नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना बेनोदि नोंथाङा बिदिनो न'आव थानाय समाव मा मा जुनारफोर फियो जुनारफोरनि बागै एसे खोन्थाहरनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां आंथ' न'आव बिदिनो गोबां बायदि बायदि जुनार फिसियो नोंथां न'आव जेसेबां जुनार फिसिनांगौ दं बेखौनो फिजोबो आरो आं नोंथां जोंनाव फिसिनाय जुनाद दं होनोब्ला बिदिनो अमा अमा दङ दाउ दङ आरो सैमा दं बिदिनो बोरमा दं आरो नोंथां आरो मोसौबो दंमोन सिमोन सिमोन फानजोबबाय नोंथां मोसौखौ जोंहा
अ नोंथाङा मोनसे बिनि जाहोन खोन्थाहरदो बोरमाखौ नोंथाङा बिदि फिसियो बिनि सोमोन्दै एसे फोरोंना हरनो हागोन ना
औ दे नोंथां होमबा खिन्थानिसै आं बोरमा फिनाय होनोब्लाथ' इसिबां खस्थ' गैया नोंथां बोरमाया माने इसिबां जों बोरमानि थाखाय खरसाबो खालामलायनांगौ जाया बोरमा फिसिनो थाखाय जों बोरमाखौ बिदिनो फिसिबा बोरमा मासे जिखुनु दस्रानिफ्राय बायनानै लाबोबाय बा न'आवनो बोरमा आजायनानै मोननाय बोरमाखौ बिदिनो गोरलैनिफ्राय देरजासिम फिसिनोबा बोसोरसे बोसोरनैसो सम लायो नोंथां फानजासिम बोसोरथामसोआनो लायो देरजासिम मासे गोरलैनिफ्राय
बिदिनो जों बोरमाखौहाय जोबोद थाल लानांगौ जायो मानो होनोब्ला माखासे सैमाफोर दं जाय बोरमाफोरखौ अरथारनानै जानो जायो बिसोरनिफ्राय माने एसे साबधानै माने जों बोरमाखौ थाल लानांगौ जायो नोंथां बिदिनो जों बोरमाखौ न'नि बारि बागान बा दुब्लि बा फोथारफ्राव गांसो जानो खाहैना दोनबाय थायो आरो आरो बिदिनो दंफां बिलाइ बायदिसिनाबो जाजोबो बोरमाया फुल बिलाइ गासिबखौबो जों माने बिराद थाल लानांगौ जायो नोंथां न'खराव बिबार बागानफोर खालामोबा बोरमानिफ्राय सांग्रां लाखिनो थाखाय ओमफ्राय जों जेब्ला औ बिदिनो बोरमा फिसियो होमब्ला जों बोरमानो बिदिनो दै बोरमाया दै गाङोना जों होनबा बोरमानो दै होनांगौ जायो जाहाथे गांनाया जेबो बांद्राय सान्दुं गोसाखौबो माने बोरमाया सहायनो हाया बांद्राय सान्दुं गोसायाव दै गाङोब्ला बोरमाया माने दब थैलाङो हारसिं नो बिदिनो जों बिराद था लानांगौ जायो बोरमाफोर फिसियोबा आरो बोरमाया बिदिनो जों हारसिंनो देरलांबाय थागोन आरो नोंथां आरो जों बोरमानिफ्राय गाइखेर मोनो आरो बोरमाखौ जों बिदिनो फानोब्ला गोबां रां खामायनो हायो बोरमानिफ्राय माने जों न'खौ सुंथानो थाखाय रां खामायनो हायो आरोोना नोंथां मानो होनोब्ला बोरमाया आजिखालि बिराद दाम सेरसे बोरमानि दामानो सेरोजा सेजौ बा सेरोजा बाजि बिदि थाङो नोंथां बोरमा स फयावनो जोबोद दाम बोरमाया माने आरो जानोबो गोथावना नोंथां बोरमाया बेखायनो बोरमाखौ खिथारनांगौ आरो नोंथां जानो थाखाय आरो अमा दंना आंनाव अमानि बागैबो सिक्सटारसै आं नोंथांनो अमाखौ फिनो औ अमाखौ फिनो थाखायथ' जों गिबियावनो अमा फिसा बायनानै लाबाय हाथ थथायबा बाजार बा सिनायनाय न'खरफोरनिफ्राय उनाव अमा खौ बायना लाबोनो थाखाय जों गिबियावनो अमा जाग्रा आदार नागिरनांगौ जायो अमाया जायो अफ्रि गुन्दै बिदिनो ओंखाम खालाय बायदिसिना ओंख्रि खालाय थास' रुनाय बेफोरखौ जायो अमाया बेनिखायनो जों फार्स्टआवहाय अमानि थाखाय गुन्दै नागिरग्रोबाय गुन्दैयाव बिदिनो अफ्रि बायदिसिना ओंखाम खालाय लगायनानै होब्लासो जायो अमाया नङाबा माने जानला मोनला थावाबाथाय अमायाबो जानो सुखुवा बेनिखायनो जों बिदि गोथाव एसे लगायनानै अमानो होबाय बिदिनो जों अमाखौ जोथोन लाबाय थाबाय अमाखौ जों माने दिरुंजों खानानै दोननांगौ जायो जाहाथे अमाया बिदिनो मैगं बारि बा बिदिनो हाफोरखौ उरलु उरला खालामा बिनि थाखाय जों अमा दिरुं मोनसे जों खानानै दोननांगौ जायो नोंथां जेब्ला जों अम आदार बायदि होबाय आरो अमाया बिदिनो समजों लोगोसे देलांबाय थागोन दांबाय थ थागोन हब्ला जाहाथे अमाया बायदि रोखोमनि बेराम आजार जाया जेरै मेलेरिया बायदिसिना लोमजानाय साजेननाय अमानावबो जानो हायो माने अमाया लेथ्रायाव थानाय जायोना नोंथां हाब्रु बायदिसिना बेखायनो माने अमानिफ्रायाय मुलि बा भेक्सिन थुबाय थानांगौ जायो जों जाहाथे अमाया लोमजाया साजाया बिदिनो अमाखौहाय जों फिसियो आरो नोंथां ओमफ्राय जेब्ला अमाया बोसोरसेसो बोसोर बोसोरसे बारासे जानानै देरो अब्ला जों अमाखौ खौ फाननानै माने बिराद रां खामायनो हायो आरो नोंथां औ होनोमबा नोंथांमोननावलाय मा मा जिब जुनार दं न'आव फिसिनाय
अ अ नोंथां जोंनाव बिदिनो थानाया दंनाया दं अमाया जोंनाबो अमायानो दं नों अमा बिदिनो मोसौ मोसौ दं
अ होमबा नोंथां आङो मोसौनि बागै एसे फोरमायहरदोदों नोंथां
अ गिबि गिबियावनो मोसौआ जाबाय न'आव न'नि जुनारखा
औ
मानोना जों मोसौ गैयाबानो एसे बोरैबा न'खरखौ खालि खालि मोनो
औ नंगौ नोंथां
मोसौआ जाहैबाय न'निनो जुनारखा जों मानोना मोसौखौ फिना लानांगौ मोसौनि खिननिफ्राय जों हासार मोनो गोबोर हासार जायखौ जों मिथिंगायारि हासार बुङो जों होननाबो बुंनाय जायो
औ
गिबि गिबियावनो मोसौआ जोंनो जेब्ला गाव मोसौआ फिसा जोलै होयो अब्ला जोंनो गाइखेर होयो
औ
गाइखेर होनायजों लोगोसे मोसौआ जोंनो बायदि बायदि खामानियाव बिदिनो हेफाजाब होयो जेरै मोसौ दामब्राफोरखौ जोङो हालेवनाय बिथिङाव बाहायनाय जायो
औ
मानोना मोसौआ न'नि माइनाव मोसौखौ जों न'नि माइनाव होनाव बुंनाय जायो
औ
बर' समाजाव मोसौखौनो न'नि माइनाव होनना बुंनाय जायो आरो खायनो जोंनाव जोंनि न'खराव मोसौ दं
औ
मोसौआ बिदिनो गांसो जायो आरो मोस दोगोन जानाय जाबाय थायो मानोना मोसौआ कन्टिनिउ गांसो जानो हायो
औ
मोसौआ बिदिनो बायदि बायदि गांसो जायो आरो मोसौखौ जोङो मोजां आबदाल लानांगौ मानोना मोसौनाव बेमार आजार जाबा बुहुद खस्थ' मोनो मोसौआ
औ
बेमार आजारनि बिथिङाव मोसौआ आइ बेरनाय जासावो जायखौ जों फाहाम खालामनांगौ डाक्टार फोरनिफ्राय बिदिनो भेक्सिन बायदिसिना मुलि सुलि एसे होनांगोन आरो
नंगौ नोंथां
मोसौआनो जा उम आरो मोसौआ जों बिदिनो बायदि रोखोमनि बिथिङाव मोजां
होनोमबा नोंथां मोसौखौ मारै फिसिनांगौ जायो बिनि बागै एसे फोरोंहरदो आंनो
अ नोंथां मोसौखौ बिदिनो जोङो थाग्रा खुलि खालामनो थाखाय मोसौनो थाखाय खुलि खालामनो थाखाय बिदिनो गलि बायदि खालामना होनांगौ जाहाथे सानदुं अखानिफ्राय बारग'नो थाखाय मोजाङै मोजां आरो बिदिनो थाम्फैफोरबो दं थाम्फैफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों बायदिसिना उम जिगाबनि जिगाबजों एसे उखुन्दै दुंनांगौ आरो बिदिनो थामफै धुप बायदिसिना सावना होनांगौ जाहाथे थामफैनिफाय रैखाैथि मोनो जेब्ला थामफै बेसोरखौ अरोनो अब्ला बेमार आजार जानो हायो आरो बेनिखायनो मोसौखौ जोङो जोथोनै लानांगोन
नंगौ
आरो बिदिनो गांसोनि बि थिं होन दैनि बिथिं होन बिदियाव मोजाङै मोजां एसे खेल खालामनानै दौनांगोन आदार फोरखौ जाहोनांगोन
औ
होनबाना जोंनो एसे साबोदानै नायनांगोन आरो मोसौखौ
नंगौ नोंथां नोंथाङा होनबा मोसौनि बागै मोजां खिन्थाहरबाय आंनो आंनाबो सिगां दंमोन मोसौ खिन्थु माने माखासे नखरारि जेंनानि थाखाय
न'खराबो जोंना इदिनो दाथ' दुब्लि फोथारानो गैला
औ
बिनि थाखायबो खस्थ' जायो जोंथिंबो बिदिनो मैगं थाइगं बायदिसिना आबाद मावनायनि बिथिङाव मोसौखौ खानो थाखाय जायगायानो गैला बिदिनो लामा सामासो गुमनांगौ जाहाथे आरो बिदिनो गांसो बायदिसिना हाना लायनांगौ आरो
औ नंगौ औ
दैज्लां बोथोराव आरो खस्थ'सिन जायो मोसौनि जाग्रा होन थाग्रा होन बायदि बिथिङावनो दैज्लाङाव मानोना बेराद अखा हानायनि बिथिङाव आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो माइ गायसावनायनि जाहोनाव दुब्लि फोथोराव खानो हायि जायो बिनि थाखायनो बुहुद खस्थ' मोनो आरो दैज्लां बोथोराव
नंगौ नोंथां मोसौ थायोब्ला माने न'खरा मोजां जामारो नोंथां माने मोसौआ नोंथाङा जे आगोलावनो बुंखांबाय जे न'खरनि लोखि होननानै मानो होनब्ला मोसौआ जोंनो गाइखेर होयो आरो मोसौनिफ्राय जों गोबां सहाय मोनो मोसौआ जोंनो बिदिनो मैगं गायनो थाखाय हालेवनाय मानाय बायदिफोराव मदद खालामो आरो जों मोसौनि गाइखेरजोंनो जों मोनजानानै थांनानै थायो जा माने मोसौनि गाइखेरनिफ्राय जों बायदि रोखोम खोमनि जाग्रा मेथाइ बिदिनो खिर माबा माबि बानायनानै जायो दाखा बायदिसिना नोंथां आरो जाय गथ' खुदिया गथ' जाय बिसोरनोबो माने मोसौनि गाय खेरा जोबोद सहाय होयो आरो नोंथां बिदिनो बिमानि आहार मोनि समाव सासे गथ'आ गाइखेर मोनजानांगौ ब्ला जों मा मोसौनि गाइखेर जाहोनानैसो जों सासे गथ'खौ फेदेरनांगौ जायो बेनिखायनो मोसौआ माने लोखिजों समान होनाया नंमारगौ नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि समाजाव मोसौखौ आरो गुबुन जाथिफोराबो माने गुबुन जायगायावबो मोसौफोरखौ सिबिनाय नुनो मोनो इसोर महरै मानो होनोब्ला मोसौआ मोनसे गोथार जुनार नालाय नोंथाङा सैथोखौनो बुंनांदों आरो जों मोसौनि खिजों दहाय होनदों गोबोर हासार नोंथाङा जे बुंदों मिथिंगायारि हासार मोनो माने मोसौनि हा खिनिफ्राय जों मैगंनो थाखाय बिदिनो न'आवनो हासार मोननो हायो आरो जाय जोंनि मैगं थाइगं आबादफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जायो आरोना नोंथां नोंथाङा माने औ दे होमबा नोंथां
नोंथांनो दा थेंक इउ नोंथांनिसिम
औ दे